हेलौ हेलौ नोंथां
अ
हेलौ खोनादों नोंथां
खोनादों ना नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथांआ खोनादों ना
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आडो बिदिनो जना दंथ'यो नोंथा। जाबाय। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ मा मा खालामगासिनो दं।
अ आंबो इदिनो जिरायनानै दं दे नोंथां।
औ नोंथां होनबा दा जोङो। आसामनि मिथिंगायारि समपदफोरनि बागै सावरायनोसैना।
अ अ अ सावराय जायो।
औ। अ आसामनि मिथिंगायारि। आसामनि मिथिंगायारि समपदफोर होनोब्ला जों आसामाव सानस' हायै दैमा दैसा हाजो। आसामाव मिथिंगाया जोबोद समायनाखा ओ बेनिखायनों। खौ साजा जाखा मिथिंगानि रानि होननानै जायो आरो नोंथां। नोंथाङाथ' मिथिखायो आरो ओमफ्राय आसामाव। बायदिसिना दहुनफोर मोननाय जायो आरो नोंथां। जेरैबायदि हाग्रानि बायदिसिना दोनफोर मोननाय जायो आरो ना नोंथां। खोनादोना नोंथां औ जेरै बायदि। हाग्रानि दोन जिब जुनारनि दोन दैनि दोहोन। आरो खनिनि दोहोन बायदि हानि दोहोम बायदि मोननाय जायो आरो ना नोंथां हाग्रानि। नि बा जों माने आसामाव थांबाय बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा बिखिनिखौ बुंनो हागोन नामा? जोंनि सोरगिदिं आव थानाय बिफांफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ जोंनियावथ' बुंनो थाङोबा बुहुद बिफां लाइफां दङ नामफोरखौथ' जों मिथिजोबा। थेवबो आं जिखिनि मि बि आं बुंगोन आरोना दा जोंनि खाथि खालायावनो दा। सिगुन बिफां दङ बा थाइजौ। खानथाल गासिबो माने लिसु बेफोर बिफां। दं आरोना ओमफ्रायो मा होनो गाम्बारि खराइ। ओमफ्राय बायदि बायदि बिफां। आरोना नामफोरखौ मिथिला गोसोआव गैला। आरो थेवबो जिरायनाय बिदिनो बिफां मोजां आरो ना गय बिफां बाल फिथाइ-सामथाइनि बो दंफां लिथुखु बिफां बेफोरबायदि दङ आरोना?
गाम्बारि दंफांनिफ्राय मा मा खोनायाखै नोंथां मा होनदों?
नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा मोनैसो।
अ जेरैबायदि फाख्रि सोमलि साल सिगुन सन्दन अगुरु बायदि बिफां दोंसोयो खैरो। आरो ओ थालिर दंफां दङो थालिर दंफाङाथ' जोबोर गोनां जायो आरो ना नोंथां। बेबादि फुजाफोर होबाथाय आरो बायदिसिना फुजायाव जोङो थालिर बिफां गायनाय जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो थालिर बिफांआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो थालिर बिबारखौबो जोङो एवनानै जाजायो आरोना नोंथां थालिर बिबाराबो बायदिसिना बेमार आजाराव खाथियो आरोना नोंथां ओमफ्राय जों गामबारि दंफांनिफ्राय मा बेसाद बानायो नोंथाङा बे उम
ओरैनोथ' जों गाम्बारि दंफां बेनिफ्राय जो माबा बायदि बायदि मुवा बेसाद बानायनालानाय सियार बाव गासिबो नखरनि जों बानायना लानो हायो आरो जेरै आरो नवावबो जोङो गाम्बारि दंफांनि बिफां म खामफ्लाय नांगो जायो आरो ना हिनजाव गोदाननि आथिं सुायावहाय नांगौ बेखौ बाहायनाय जायो आर ना आम्बारि दंफांनिफ्राय
औ दे
जेरै बा औ
औवा बिफाङाबो जोबोर गोनांथार आरोना जेबायदिनि अ सोरगिदिं बेरा दुमनायाव बाहायो न लुनायावबो बाहायो आरो बायदिसिना औवाजों बानायनाय आंगो बेसादफोर बानायनाय बाहायो जेरैबाय
ओ
संग्राय सानदि दाला बायदिसिना आखाइजों हेबनाय मुवा बानाय मुवा बेसाद दिहुननायाव बाहायनाय जायो आरो दा बेखौ फाननानैबो जों उनाव मुलाम्फा लानो हायो आरो रां खामायनानैै ओमफ्राय सन्दन बिफांफोरखौथ' बायदिसिना मोदोमफोरु बेसाद बानायनायाव बाहायो जेरै बादि साबोन बायदिसिना बानाय होैयो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ
राइदोंजोंबो जोंना गोबां रोखोमनि जग्रा सियार बायदि बानायना लानो हायो आरो नोंथां आखाइजों फोरनाय उम
आरो जोङो औ जोङो आरो बिफां लाइफांनिफ्रायबो खायसे खायसे मुलिखौ मोनो होननानै मिथियो जेरै अरजुन अर्जुन बिफांफोरनिफ्राय जोङो मुलि बिनि मुरजुन बिफांनि माबा बिगुरखौहाय जोङो देनानै सोमनानै उदै खालियाव लोङो आबो जोङो बिनि बेमार आ गायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो दा‌ नोंथानि मिथिनायाव माबादि
बिदिनो ओमफ्राय निम बिफांनिफ्रायबो जोङो बायदिसिना मुलि दिहुननो हायो आरो ना नोंथां आरो जारना
उम
साबोन बानाया बाहायो निम बिलाइ जों एबा निम बिलाइखो जों एवनानिबो जाजायो आरो ना
अ एवनानैबो जाजायो गोदो लोमजायो आरो
आरो ओ मोदोमफोर मानबाथाय ओ निम बिलाइ खौ दैयाव फुदुंफानानै दुगैयो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
उ आरो निम बिलाइनि दालायफोरदो सोरबा सोरबाथ' हाथाय होहैयो आरोना नोंथां
औ औ
उम आरो आ मोसौ बायदिसिना जिब जुनारबो मोननो हायो आरो ना नोंथां
औ आसामाव बुहुद औ बुहुदजों
ओ ओमफ्राय आसामा आरो गं थसेयारि गान्दानि थाखाय जोबोद मुदांखा
ओमफ्राय आसामाव मा मा जिब जुनार मोननो हायो? नोंथाङा बुंनो हागोनना खनसे
औ बुंनो हागोन जेरै आसामाव गान्दा मै मोसा आरो मैदेर मो ख्रा ओ गासिबो माने माउजि गासिबो मोननो हायो आरो ना हाग्रानि अमा जेरै हाग्रानि दाउ गासिबो दंजोबा आरो मोख्रा गुफुर बिदि मोननो हायो आरो आ सामावहाय गानदा सिंह
उम
मोननो हायो आरो
उ आसामनि काजिरङा हाग्रामाया थ' गं थसेयारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा नङा होमबा
अ
आरो बायदिसिना रोखोमनि दाउफोरबो मोननो हायो आरोना नोंथां जेरैबादि दाउराइ बाथ' थमेस दाउमैना दाउथु दाउस्रि हादि दगला बायदि मोननो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उम ओ आरो खोनानाय बादिब्ला मैदेरनि हाथाइजों बायदिसिना गानग्रा गहेना बायदि दानाय जायो होनना खोना दों आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां खोनादों मैदेरनि हाथायजों खायसे बानायना लायो आरो जेनेबा आसथाम बा आखाइयाव गाननाय माबा मासान्दि बायनानै लायो होननाय खोनादों
उम औ ओमफ्राय बेखौ फाननानै फैसा मोननो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
रबर आलाखा आबाद खालामनायबो खोनानो मोनो आरो ना नोंथां
खोनादों ना
ओ औ खोनादों नोंथां
औ रबर आबादनि बागै
आङो बांद्राय मिथिया माने खाथि खालायाव दङ र बार आबाद खालामनाय बे रबार आबादनिफ्राय बुहुत मुलाम्फा मोननो हायो। माने निजेनि थांना थानायनि मायाव जिउआवहाय माने गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो माने हबा बे अर रबार आबारनि बागै रबार राबाजोंबो माने मानसिया माने थांनानै थानो हायो माने बेखौ मिथिया आरोना?
औ औ नोंथां। उम।
उम दफाल बिफांखौ गायनानै उनावहाय देरबाथाय।
औ। खोनादोना नोंथां। नेल खोनादों ना नोंथां
अ
अ अ ओमफ्राय आसामाव आरो बायदिसिना नाफोरबो मोननो हायो आरो ना नोंथां जेरैबादि मागुर सिंगि थुरि बोथिया बारलि खुसिया सिंग्रा मावा बायदिसिना ना मोनो जोंथ' आरो न'नि हाखरफोराव रौ मिरगा कमलखार चिलबार। बायदि नाफोरखौ हेगारनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ
ओम ओमफ्राय नोंथाङा मा मा नाजायो।
द
लागोनना
आ गासिबो नाखौ जानो जायोनो होनजायो दे खिन्थु ओमफ्राय आं जाया आरो
अ
जायो आरो जेनेबा मा होनथाय बे ओमफ्राय पंकज ना
ओं ओम
थां
ओमब अ खोनादोना नोंथां।
औ खोनादों बिदिबाय जोबबायना सै नामा नोंथां। ब बा। औ। खोनादोंना नों थां।